बे औ नोंथां गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननायखौ जासि हरग्रोनायनाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोरनि सम गायनाय फुनायनि सम नोंथाङा दा मा खालामगासिनो नोंथाङा बे समाव
औ नोंथां दैज्लां बोथोरबो नालाय गायनाय फुनायनि सम नालाय नोंथां आङो दा माइ आबादखौनो गोसो होनानै गायगासिनो दं नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा माइ आबादखौ बोरै गायो आरो मा मा रोखोमनि माइ आबाद गायखो। बेखौ नोंथाङा सुंद'यै फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ नोंथां दा माइ आबाद होनोबाथ' जोंहा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोखादों आरो दासिमबो मावनानै दं बर'फ्रा माइ आबादनि सायावनो थांनानै थायो नालाय नोंथां ओंखायनोथ' आंबो देग्लाय माइ आबादखौनो गोबां गोबां रोखोमनि गायदों नोंथां ओ आङो खमैब्लाबो जि बिघासो माइ आबादखौ गायबाय नोंथां ओ बे आबाद गाय नायनि माखासे ओ खान्थिफोर बेफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै नोंथां गिबियाव जोंङो माइ आबाद गायनो थाखाय खोथिया खोथिया बानायग्रोनांगौ फोग्रोनांगौ नोंथां ओ खोथिया नोङो मा आबादखौ गायगोन मा माइखौ गायगोन ओ बि बेखौ नोंथाङा फोनानै लाग्रोदो आ बेखौ जों एसे सिगांनो फोग्रोनांगौ नोंथां मास मोनसे मास मोननै सिगांनो फोग्रोखानांगौ। नङाबा जोंहा गायनायाव लेट जाहैगोन नोंथां। बिनि थाखायनो जोंहा बांसिनै जोंहा आथिंखालाव आ आगष्ट' ओ आगस्ट दान एबा सेप्तेम्बर दान एबा जुलाइ दाननिफ्रायनो गायनाय जायो नालाय नोंथां ओंखायनोथ' मास मोनसे सिगां जुनफ्रावनो नोंहा आ खोथिया आबादखौ फोनानै लाग्रोनांगौ नोंथां। आ खै नोंथाङा माइ आबादनि थाखायनो गोबां दङ जेरै माइसालि माइब्रा जोसा रन्जित बाहादुर बायदि रोखोमनि माइखौ नोंथाङा अबेखौ गोसो जायो बेखौनो गायनो हागोन नोंथां। आङो देग्लाय रनजितखौनो गायदों नोंथां। आं दा माइ आबाद गायनायनि माखासे खान्थि माब्रै माब ब्रै हालेवनांगौ मा मा खालामनांगौ फोरमायनोसै गिबियाव नोंथाङाथ' खोथियाखौ फोग्रोनना लाहो खानांगोन आ बेखौ से दानसो सिगां फोग्रोनानै लाग्रोदो जेब्ला आ बे खोथिया उम देर फुट बा दुइ फुटसो जायो अब्ला नोंथाङा बेखौ फुनो हागोन आरो नोंथां आ माइ आबाद थिलि गायनो थाखाय नोंथाङा गिबियाव हालौग्रोनांगोन जायखौ जोङो खारायनाय होननानै बुङो नोंथां गोदोनि दिनाव जोङो बांसिनै जोङो मोसौजों नांगोलजों हालौनानै माइखौ गायोमोन नाथाय आथिंखालाव बिदि सम गैला जों बयबो गोख्रै गोख्रै खामानिखौ मावनो नाजायो आरो गोबां आ माइफोर गायनो नाजायो। बेनि थाखायनो जोङो गोनोखोआरि मुगाजों ट्रेक्टरजों हालौनानै माइखौ गायो नोंथां। बिनि थाखायनो आंबो देग्लाय माइखौनो गायदों आ ट्रेक्टरजों हालौनानै माइखौ गायनाय जादों नोंथां आ बिनि उनाव जोङो गिबि हालेवजेननायखौ बुङो जोंहा खारायनाय नोंथां जोंहा ओ अबेबा अबेबा हाखौ नायनानै जोंहा खनथाम हालौबानो माइया गायजायो। आरो बांद्राय हाग्राद्रायबा जोंहा खनब्रै गा खनब्रै गाहाम हालौनांगौ जायो नोंथां। बिनि उनाव हालेवनायनि उनाव नोंथाङा आ दैखौ मोजाङै ला खिनो नै माइयाव बेनि थाखाय जोङो आलिखौ मोजाङै खोनानै लाग्रोनांगौ नोंथां। आ जेब्ला जोङो नैथि हालौवो जायखौ ओ सामार होनाय बुङो बे समावनो नोंथाङा सामार होखांनायनायनि उनाव आ आलिखौ खोनानै लाग्रोनांगोन नोंथां बेनि उनाव बर'ब होयो। बर' होनायनि उनाव खन-खनथाम हालौनायखौ जोंहा बर' होनाय होयो। अब्लानो गायजायो नोंथां माइआ। आ बे अब अबेबा अबेबा हाया गायजायो नाथाय बर' होनायनि उनावबो खनसे फिन खनसेबाव नोंथाङा हालौफिनांगौ जायो बांद्राय हाग्रा गुुरुबा आरो माइआ ओ बे आबादथिलिया बांद्राय ओ मोनाफैबा हाया खनब्रै गाहाम हालेवनांगौ जायो नोंथां बिनि थाखायनो ओ नोंथाङा खनब्रै हालेवो बा खनथाम हालेवो नोंथांनि गोसोसै नोंथांनि हाखौ लानानै आं नाथाय नोंथां खनब्रै हालेवनाय जादों खनब्रैनि उनावसो आंनि माइया गायजानाय जादों बेनि उनाव हालौ खांनायनि उनाव खोथियाखौ ओ आलि मोजाङै होखांनो होननायाव आङो नोंथां नोंथाङा ओ खोथियाखौ फुनानै लानांगोन ओ नोंनि हाया बेसे बुरजा बेखौ नायनानै नोंथाङा खोथियाखौ फुनानै लादो बेनि उनाव ओ नोंथाङा आथि खालाव बे माइ गायनाय गायनाय खान्थिखौ नोंथाङा ओ दोरोङारि मुगा एबा ओ साइन्टिफिक मुगा साइन्टिफिक आदब होननानै बुंनाय जायो नोंथां ओ गोनोखोआरि आदबजोंबो गायनो हायो मेसिनफोरजों जेरै आथिखालाव माइ गायग्रा ओ ट्रेक्टरफोर मेसिनफोर ओंखारबाय बेजोंबो गायनो हायो नाथाय आं नोंथां ओ बर' आइजोफोरखौनो हाजिरा हमनानै दानसेयाव थामजौ बाजि राङै ओ सानसेयाव हमनानै आङो सुबुंफोरजोंनो माइखौ गायनाय जादों दा आं ओ गोनोखोआरि मुगा मेसिनजों गायनाय जायाखै नोंथां ओ बेनि उनाव गायखांनायनि उनाव नोंथाङा बे माइखौ मोजाङै दैया हाब दोंना हाबाखै दैया मोनदोंना मोनाखै बेखौ जोथोन लानांगौबो नोंथां। बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला माइआ एसे गोजौबो जायो जायो सोमखोर सोमखोर जायो अब्ला नों थाङा मुलि एम्फौ बे माइयाव एम्फौफोर जादों नामा एबा एम बिलाइफोरखौ एम्फौफ्रा खहा खालामदों नामा बेफोरखौ नायनानै नोंथाङा माखासे एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोरखौ सारनानै होनांगोन नोंथां बेबायदिनो जोंहा ओ माइखौ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां बेजों लोगोसे नों थाङा ओ माइ आबादखौ नायबाय थानांगौ जायो दैखौ दैया मोजाङै हाबदों ना हाबाखै बेथ' जाखाबाय नोंथां आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बे माइ आबाद गायनायनि आदब नोंथांनो फोरमायहरनाय जाबाय नोंथां। नोंथाङा दा आंनो नोंथांनि रोंगौथि माबाफोर आबाद मावनायफोर रोंगौ नामा नोंथां? नोंथाङा रोंगौबा आंनो फोरमायनो हागोन नोंथां नोंथाङाबो।
औ नोंथां नंगौ। आंहाथ' अ माइनि आबादखौ मावा आङो। नाथाय आङो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादसो मावनाय जायो आरो नोंथां। आं दिनैसिम माइनि आबाद मावफेराखै आरो। बेबायदिनो आंहा गोबां रोखोमनि आबाद मावो बेबायदिनो जोंहा लेबु फानलु गय थालिर बायदि रोखोमनि आबाद मावनानैसो आङो जिउ खुङो आरो नोंथां। मानो होनब्ला आङो बै आबाद मावनायखौ बांसिन गोरलैसिन मोनो आरो एबा गोरलैसिन नुहुरो आरो। नोंथाङा माइ आबाद मावोब्ला थ' गोबां जेंनानि गेजेरजों जु जुजिनायखौ नुहुरो आङो। जेरै नोंथाङा खामलानिफ्राय लानानै हालेवनायनिफ्राय लानानै आलि खोनायनिफ्राय लानानै बायदि रोखोमनि जेंनाजों मोगा मो
जायो होननानै आङो नुहुरो
आरो बेनिखायनो आङो मा सानो नोंथां बेलेग आब बाद मावनायखौ
आङो आबाद मावगासिनो बेबायदिनो आंहा गोबां रोखोमनि आबाद मावनायजों लोगोसे आङो नोंथांनो फरायनो सानदों ग आबारा खनसेल' हालेवनांगौनि गोनांथि जायो आरो नोंथांा खनसे हालेवखांनायनि उनाव आंहा हालेवनायनि गोनांथि जाया
नथाय नोंथाङा जेब्ला गोस गो
बाल दा थनि हालनि बि खेबावल' हालेवनांगौ जायो आरो नोंथां नोंथाङा मोजाङै हालेवनानै जादो गय आबाद मावनोब्ला
औ
बेबायदिनो खनसे खननै हालेवदो खनसे खननै आलु खननायनि उनाव नोंथाङा मै होबावदो आरो नोंथां जाहाथे हाग्राफ्रा मोजाङैनो साफा जायो बेनि उनावहाय नोंथाङा गोबोरखि आरो ब्रयलारनि खिखौ सोरगिदिं गारसां बे होनांगोन आरो जाहाथे नोंथांनि हाया हासार गोनां जायो आरो जिखुनु आबाद माव मानो बांसिन बिबांनि फिथाइ होनाय होयो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा मा होनो गय आबाद माव ्ला नोंथांनो गय फुलि बो नांगौ जायो नोंथाङा गय फुलिखौ न'आवनो बानायनानैबो लानो हायो आरो नङाब्ला नोंथाङा हाथथाय बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो आरो नोंथांा
बि
आ हाथाय बाजारनिफ्राय बायोब्ला एसे राङा बां बांसिन थांगोन आरो नोंथां नोंथाङा न'आव बानायोबब्लाबो गोरलैसो बे गयखौ नोंथाङा बेबायदिनो साया जायगायावल' गारनानै दोननांगौ नङाब्ला सान्दुं गोसायाव गारब्लाबो जायो बियो बायदि रोखोमनि थायो आरो नोंथां आबाद मावनायाा गय फुलि बानायनाया आं बिनि सायाव बुंथ'ला नोंथांनिखौ खुलि नागिरगोन नोंथाङा बेबायदिनो जिरुं फोरजों सिदासिन बानायनानै लानानै मोनसे
नि बुंनाय बायदिब्ला नोंथाङा खाथि खाथि गायोब्ला गया मा जायो खम बिबांनि फिथाइ थायो आरो नोंथां आरो जोंहा गोजान गोजान गायोब्ला बांसिन बिबांनि फिथाइ थायो आरो नोंथांा
बेबायदिनो नोंथाङा फिसा फिसौनो जानाय
नोंथां हाखर खुरै खुरै बेनि उनावहाय नोंथाङा बे गयखौ आबादखौ रैखा खालामनो बोरमा मोसौनिफ्राय गिबि गिबि उन्दै एबा फिसा समाव नोंथाङा जेवरा दुनानै लानांगोन आरो जेब्ला गिदिर जायो अब्ला जोंहा जेरानि गोनांथि जाया जायो आरो नोंथां मोसौ मैसोफ्रा बेखौ मोन हाया जायो आरो बेनि थाखाय नोंथाङा जेरा दुं लाग्रोदों बेनि उनाव नोंथाङा बे गयखौ ब बा एबा दु बोसोरनि गेजेरावनो मोननो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो गयनि गेजेर गेजेर मा जेब्लायबो हाग्रा रज'बाय थायो बे जेरै जखिसा आं बेखौ बांसिन रज'नाय नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेनि उनाव माखासे खुसि बेन्दों लेवा बेन्दों बेफोर मानलाबाय थायो आरो नोंथां बेफोर मानलायो अब्ला जोंहा गयनि फिथाइ थाइनाया खम जायो आरो होनब्ला बियो गयनि हासार आरो भेटामिनखौ सेख'नानै लानाय जायो नालाय नोंथां
थाखायनो बैसोरखौ ओ दानस्रां दानस्रां होबाय थानांगोन आरो जेब्लाय बो साफा खालामनानै होबाय थानांगोन आरो नोंथां बेनो गय आबाद मावनायनि मोनसे आदब नोंथांआ गय फिथाइखौ बा एबा द' बोसोरनि उनाव मोननो हागोन आरो नोंथां ओ जेब्ला नोंथांआ गय फिथाइखौ मोनो अब्ला नोंथांआ मा ओ बेखौ फिथाइखौ फानहरनो हायो आरो नोंथां फानोब्ला जोंहा से बिघाआव गय गायोब्ला नोंथांआ दाइनजि एबा से लाखनि मुलाम्फा जायो आरो नोंथां नोंथांआ बे गयफोरखौ बायदि रोखोमै फाननो हायो नोंथांआ फिथाइआवबो दाइरेक फानहरनो हायो आरो नोंथांआ खानानै सुफारि बानायनानै एबा फबनानै फानोब्ला बांसिन मुलाम्फा जायो आरो ओ आरो बेखौ बांसिनानो मा खालामो ओ गयनि बिगुरजोंबो ओ बेबायदिनो खाालार बानायनाय जायो आरो नोंथां न'आव फुनग्रा खालार बेखौबो जोंहा बानायनायखौ नुनो
मोनो
नुनो मोनो आरो बै गय फिथाइ जोंहा ओ मा खालामो बुटका बानायनाय जायो आरो जायखौ बिमल जिंखाब बानायनानै हाथाय बाजाराव फाननो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथांआ गय आबाद फानोब्ला बानायोब्ला गोबां रोखोमनि मुलाम्फा मोननो हायो नोंथां बेजों लोगोसे नोंथांआ नोंथांनि न'ख'रखौबो